हेल नोंथां अ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना।
औ औ हागोन।
ओ आं दा माने जौनि सोमोन्दै बर'फोरनि जौ बानायनाय बा बेफोरखौ माबोरै माबोरै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ जों बर'फोरनि जौ संनाय बा बिदिनो जौ बानायनायनि बागै रायलायोबाथ' जोङो बर' आइजोफोरखौ। आखा फाखाखौनो बुंनांगोन माने बिसोरसो जौखौ बांसिनानो बाहायोमोन नालाय गोदोनि समनिफ्रायनो बिदिनो बर' आइजोफोरा जेनेबा जौ जौ जौखौथ' जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो नोंथांआबोथ' एसेबाबो मिथिखागौआनो होनजायो। जेरैहाय जोङो। बैसागो मागोफ्राव बाहायो बिदिनो फुजा फोरबोफ्राव बिदिनो मावनाय दांनाय समाव बिदिनो हिनजावफोर नायोब्ला जेनबा आलासि फुजिनो बिइ बेफोरबायदि माने खामानिफोराव जों हाबाफारिफोराव जों बाहायनायखौ मोननो हायो आरोना जौनि बेलायावहाय
औ
आरो जोङो जेनेबा जौ बानायनायनि सिगां जौ बानायनायनि सोमोन्दै सावरायगोयोब्ला जों बुंनो हायो जे माने बर' आइजोफोरा सिगांनिफ्रायनो न'खरावहाय माने गावसोर लोंनोबा न'खराव लोंनो एबा बिदिनो सोरबा आलासिफोर फैनो गोनां दङब्ला बिदिनो जेनेबा सोरखौबा नायनो थांगोनब्ला बिदि जौ लांफायो ओमफ्राय जौ बानायनानै दोनखायो बेफोरबायदियाव माने इसोर माने जौखौ बाहायो आरोना आरो जेनेबा जौ खौ बानायनायनि सिगाङांनो आइजोफोरा सिगाङां माने एमावखौ बानायग्रोयोमोन आरो ना मानो होनबा एमाव गैयाब्लाथ' जौआ जाखाया नालाय एमावासो जोङो गुदि होनजायो बेनिखायनो एमाव बानायनो थाखाय आं एमाव बानायनायनि माखासे मोननैसो मुवाफोरखौ आं बुंनानै होनोसै जेरैहाय जों मोननो हायो जेनेबा एमाव बानायनो होननानै बुङोब्ला माखासे बिलाइफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरखौ बुथुमनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय बिदिनो साल दाावखुमै बिलाइ आरो बिदिनो जेनेबा रैमालि बिलाइ बिदिनो खानथाल बिलाइ ओमफाय इदिनो जेन एबामोखोना बिलाइ बिबार बेफोरखौ बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा सिनि बिफां बा दंफां दाखेबोनो जायखौ खायसे खायसे गेयाव बेफोरखौ माने बाहायनायखौ ज जों माने नुनो मोनो आरोना आरो जेनेबा बिनि अनगायैबो बेफोर बिलाइफोरजोंनो लोगोसे जयै ओ जोङो माइरंखौ सोमना दोननानै गुरै जाहोनानै बेखौ देग्लिफानाय माने अन गुन्दै खालामनाय बिदि खालामो आरोना बिदि अन गुन्दै जाजासिम देग्लिनानैसो जोङो बेखौ सालिनानै माने ओ मिहि मिहि खालामनानैहाय बेखौ दै होस्रो होस्रो नायो आर ना नाखांनायनि उनावसो जेनेबा बेखौ ओ खायसे खायसे लथब लथब बा लादु महरनि बानायनानै फोरानो आरो खायसे खायसेया दाब्ले दाब्ले महरनि बानायनानै फोरानो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा फोर बेखौ खायसे खायसे जायगायावहाय जिगाब होनानै फोरानो आरो खायसे खायसे जायगायावहाय साल दावखुमै बिलाइखौनो सायाव खोबनानैहाय माने फोरान होननायखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो जेनेबा साननै सानथाम फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला रानखांबाथाय रानखांबासो जों माने एमाव महरखौ मोनो आरो नाय एमावखौ आसलि एमावखौ ओमफाय बिनि उनावसो जेब्ला ओ जौ संनो थाखाय थाग थियारि खालामो बर' आइजोफोरा जेरैहाय
खनोख
मोननो हायो जोङो जेनेबा बायदि रोखोमनि ओ खायसे खायसेया माने न'खरनि माइरं बा न'आव मावनाय माइरं गायनाय माइरंखौनो बाहायो आरो खायसे खायसे जेनेबा इंखुर इंखुरफोर खौ सालिखनानै मोननाय इंखुरखौनो बाहायो आरो ना नांगौ जखानि आंगुर फोरखौ लायो खायसे खायसेया खायसे खायसे माइरंखौ बाहायो। बेबायदिनो जेनेबा संबाय संखांनायनि उनावहाय बिदिनो माइरं जेनेबा ओंखाम महरनि मोनबाय बे ओंखाम महरनि मोननायखौनो जेनेबा फेनलाबाय दालाय बादिनो जेनेबा प्लास्टिकफोराव फेनलानानैहाय बेयावहाय गुसु जाहोनानै बै बानायनाय एमावफोरखौ माने नांगौ जखानि बा बिबांनि जेनबा बानायना बा मा होनो सा माबानानै होबाय मा होनो सार नानै होबाय बा इदिनो गलायनानै होबाय बिनि उनावसो माने बेखौ फुखांनानैहाय इदिनो जेनबा प्लास्टिक बादिनो दोफ्राव बा थौफ्राव सोनानै दोननानै रोसि बरनो आरो ना जायनिफ्राय माने जौ गिसि एबा जौ रोसिया जायो आरो
औ।
ओमफाय बेबायदिनो जेनेबा जौ गिसिखौ जुदि लोंनो गोसोब्ला अब्ला बेखौ माने जेनेबा हायखांनानै दोन एक्सट्रा दोननानै बा आलादा दोननानै बेखौ उनावहाय जेनेबा जा आद्रा थायो बेखौहाय जेनेबा जौ गोरान बानायनो थाखाय जा हाबाफारि दङ' बेखौ मावो आरो ना आरो जेनेबा जौ गोरान बानायाबा अब्ला बे रोसि बेयावहाय दै एसे होस्रो होस्रो जेनेबा दोननानै बेखौ जौ रोसिखौ ओंखारहोनाय बा रोसि ओंखारहोनाय बेखौनो माने जौ रोसि हिसाबै लोंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो बिनि अनगायै जेनेबा जुदि जौ गोरान बानायोब्ला बिदिनो जेनेबा जौ रोसिखौ बरनखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मावनो थाखाय जा आगजुफोर नांगौ बा बुस थुफोर नांगौ बेफोरखौ रेडि खालामनानै जोङो जेन्द्रे जेरै दोस्राव नांगौ आरो दै गुदुं सायाव दै गुदुं होनो थाखाय ओ दै गुसु होनो थाखाय ओ थौ नांगौ बेबायदिनो जेनेबा बेफोरखौ जगार खालामखांनायनि उनाव माने जोङो जौ गोरानखौ मावनाय जायो आरो ना संनाय जायो। बिनिफ्रायसो जों माने जौ गोरानखौ मोनो जों दा आरो बे फोरखौ जेनेबा जौस संनाय मानाय इफोरबायदि हाबाफारिखौ जों आथिखालावहाय माने नुनोनो खम मोनसै आरो ना माने मोनसे न'खरावहाय आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो खायसे खायसे गामियावहाय जौ संनायखौ जोङो माना खालामनानै दोननाय एबा समाजैनो माने होबथानानै दोननायखौबो जों आथि खालाव नुनो मोनसै जायनि जाउनाव माने आथिखालाव बर' आइजोफोरखौ जौ संनायखौनो माने नुनोखौनो बारा थांलिया आरो ना। आरो जेनेबा खायसे जायगायाव सु सङोब्लाबो जौ सङो जौखौ माने इसोरो फालांगिनि माने फालांगिनि हिसाबैसो संनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना रां खामनो थाखायसो दा बेफोरबाय बिदिनो जोङो जौ संनायनि बागै मिनथिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा आथिखालावहाय ओ जोंनि बे ओ गो गावारि बा जेनेबा न'आव संनायनि अनगायैबो आथिखालाव जों मोन नुनो मोनबावो जेन'बा ओ बिदिनो बाहेरानि माखासे जौ जेरैहाय जोङो बेलाथि जौबो होननानै बुंनो हायो। बेखौ जों मोननो हासै आथिखालाव जायनि जाउनाव माने बे गावारि जौ बा न'खराव बानायनाय जौफोरखौनो आथिखालाव खम लोंनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो ना। ओम जेरैयै जोङो बुंनो हायो जेनेबा इदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा बियारफोर इदिनो किं फिसार माबा इदिनो बायदि रोखोमनि दङ' बियारफोराबो बेफोरबायदिनो आरो मोनबावो जेरै ओ इदिनो मेकदुल नाम्बार उवानफोर मोनो इदिनो बायदि रोखोमनि माने जौफोरखौ जोङो आथिखालावहाय नुनो मोनसै आरोना बेफोरखौनो माने आथिखालाव सुबुंफोरा बायनानै लोंनायखौ जोङो माने नुनो मोनसै आरो दि जायनि जाउनाव माने बै गावारि जा बानायनाय हुदा बेफोरो माने गोमालांनोखौ जोङो एसे एसे माने नुबोगासिनो आरोना दा दा माने नोंथाङा बिनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ जेनेबा जौ होनदोंना नोंथाङा
औ
औ नोंगौ थारैनो जेनेबा जौहाय गोदो गोदायनि समाव बर'फोरनि मोनसे ओ जोबोद ओ माने गोनांथार साना लायो आरो जौखौ माने बेबादि बिदिनो जोङो जेनेबा माखासे जेनेबा बेबादिनो आबाद आबाद मावनायफ्राव मा माखासे ओ बेबादिनो मेंनाय मोनोब्ला बेबादिनो जोङो जौ लोंनानै ओ माने देहाफोरखौ जोबोद थाजिम बा मोजां मोननानै साननानै लायोमोन आरो गोदो गोदाय जेनेबा गोदो गोदाय होननानै बुंनो थाङोब्ला आरो बेबादिनो जेनेबा जौ लोंनानैसो माखासे ओ आबाद आबादफोरखौ माने मोजाङै ओ बा गोसो होनानै मावनायखौ जों मिथिनो मोनोमोन आरो गोदो गोदायनि होननानै बुंनो थाङोब्ला
औ औ
बेबादिनो जेनेबा जौ सं जौ संनायनि बेलायावबो जोङो जेनेबा नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा एमव एमावआ मोनसे जौनि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै जों बुंनो हायो एमाव गैयाब्ला माने जौ जाया होननानै जों सानो आरो एमाव जेनेबा एमाव बानायनायनि बागै नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननानै जों एमावखौ बानायो नंगौ बियो थारैनो नंगौ जेनेबा माखासे मिथिंगानि मोननाय नंगौ बियो जेनेबा माखासे आनारस बिलाइ बेबादिनो मोखोना बिलाइ बेबादिनो जेनेबा ओ ओ गोबां रोखोमनि जेनेबा बेबायदिनो बिलाइफोरखौ होनानै माने एमावखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ आरो बेबादिनो जेनेबा जौ जौआ जेनेबा जोंनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो जों साननानै लायोमोन बियो जेनेबा ओ बेबादिनो गोबां जेनेबा फोरबो बा ओ माखासे फुजा फाथालफोराव होनायखौ जों नुनो मोनोमोन बा बावनायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै जोङो जेनेबा बाथौ बाथौ जेनेबा बाथौ बोलि होनायाव जों जेनेबा जौफोर बायदिसिना बावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ओ आरो बेबादिनो जेनेबा जौआहाय जेनेबा मोननै जेनेबा बेबादिनो गोरान बा गिसि बे आरो नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा जौ बानायनाय माखासे माखासे मा होनो ओ दोफोरनि गोनांथि जायो आरो जेनेबा जौखौ बानायनो थाखाय ओ बिनि उनाव जेनेबा जों गिबियावनो जोङो माने मा जुमाय गिसिखौ मोनग्रो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बिनि उनावसो जों माने गोरानखौ मोनो आरो
औ।
औ आरो बेबायदिनो जेनेबा बैसागु बोथोरफ्राव जोङो जौ नङाबानो जाया जेनेबा बैसागु बोथोराव माने जौआ मोनसे इमपरटेन्ट होननानै जों सानो आरो
औ
औ बेबादिनो बैसागु बोथोराव गोबां बेबादिनो ओ आ बोरायबा बुरैफ्रा दा बेबायदिनो आबै आबौमोना माने ज' ज' ओंखारनानै बा गामि गामि ज' ज'यै मोसानानै गामियावनो माने जयै जोंङो माखासे जौफोर लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागु बोथोराव ओ औ आरो बेबायादिनो मागो फोरावबो जोङो ओ लोंनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा जौनि बागै बुंनो थाङोब्ला
औ।
औ आरो नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा सोरखारि जौ सोरखारि जौआबो नंगौ थारैनो आथिखालाव बुहुद ओंखारबाय। ओ माखासे मुंफोरनि बागैबो नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा बेबादिनो गोबां रोखोम फुंनि जौखौ मोननो थाङो आरो जेनेबा बेबादिनो एटिएम बाददिनो आइ बि बेबादिनो ओ गोबां रोखोमनि जौफोरखौ जोङो सोरखारनि जौ होनानै जों मोन मोननो थाङो आरो।
औ।
ओ जायनि जाहोनाव जोङो माखासे गामियारि ओनसोलफोराव जोङो माने ओ जौ संनायखौ जोङो ओ खोब खम नुनो मोनबाय आरो नोंथां। औ आरो बेबायदिनो जेनेबा जोङो जौखौहाय माने आथिखालाव बुहुद बेबादिनो बर' आइजोफ्रा ओ गावनि फिसाजो बा फिसाजोफोरखौ माने बिदिनो ज' संनाय बा माबायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनला। गोदो गोदायथ' जोङो सोलोंथाइ सोलोंथायाइयाव बारा जोङो माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनामोन बर'फोरनि बेलायाव नायोब्ला
ओं -ओं।
ओ माने फ्रायानो जेनेबा आबाद बा जोङो माखासे ओ बेबादिनो आबाद आबादाव बांसिन जोङो ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदो -गोदाय माने आबादानो जोंनि थाखाय मोनसे एंगार हायै मोनसे माने ओ बाहागोममोन होनना जों सानोमोन सोलोंथाइा माने सोलोंथाइखौ बारा सानामोन गोदो- गोदाय बर'फ्रा जायनि जाहोनाव माखासे ओ ओ बेबादिनो जौ जौ लोंनानै जोङो जेनेबा ओ न'खराव माने दावराव दावसिखौबो जों ओ बांसिन जों नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोदाय जों बुंनो थाङोब्ला।
औ।
औ माखासे बेबायाददिनो सोलोंथाइ लानानै माखासे खायफा बा बेबादिनो फिसायालायानो जा फिसाजो जा मा मासे फरायनोबा सुबिदा मोननायखौ जों मोननो थाङामोन आरो
औ।
औ बेबादिनो थारैनो जोबोद ओ जेनेबा मोनसे जेनेबा आथिखालाव जों मोननो थाङो। जेनेबा बेबदिनो समाजाव माखासे जौ होबथानाय जों होबथानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां माने मोनसे जोङो ओ मोनसे जोबोद मोजां साननानै लानो हागोन जायनि थाखाय जों माखासे गोबां सोलोंथाइ लानानैबबो बर'फ्रा जोबोद बेबादिनो माखासे साख्रि बाख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेबादिनो जोङो बेबादिनो माखासे बेबादिनो गोबां बर'फ्रा बुजिनानै बा जौ संनायखौ जोङो फ्रायानो नागारनो हमबाय आरो नोंथां आथिखालाव जों नायोब्ला औ होमबा जोंनि जेनेबा रायज्लायनाय समखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ दे दे।